हेलौ
हेलौ नोंथां औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा मा खालायगासिनो दङ' दालाय?
आङो दा दरजा खुलिनानैहाय जिरनानै दं आरोना नोंथां।
औ औ औ औ ओमफ्राय नोंथां खौरां फोरालाय बोरै खबर सबर?
खबर सबरासिनो खबर सबराथ' नै नोंथां गेजेरावनायसै आरोना नोंथां।
अ दे मोजाङानो।
ओम।
औ दा बिदिब्ला नोंथाङा मा ओ होनो दसे सम फ्रि होमबा ना?
औ नोंथां फ्रियालाय दंमोन आं दायो।
दा बिदिबा मा होनो आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो होननानै नोंनाव कल खालामनाय जादोंमोन आरोना नोंथां।
औ सावरायनो हागोन नोंथां।
सावरायनो हागोन होमबा नोंथां ना?
औ सावरायनो हागोन।
औ दा बिदिब्ला जोंनिया मेन आयदायानो जाहैबाय मा होनो ओ जोंनिनो बर' हारिनि मोनसे मुंदांखा ओ रंजा ओ रंजालि जेन'बा मा होनो फोरबो। दोरोङारि जेन'बा हारिमु आरोना दा जोंनि जेन'बा मुंदांखा बैसागु बर'निनो गोदोनि आजै आजौनिफ्राय सोलिबाय थानाय मोनसे हारिमु आरोना बेयो। दा नोंथाङा बे हारिमुनिफ्राय ओ मा एसे मा मिथिगौ बा गोदोनि समाव माबोरै फालियोमोन आरो दानि समाव माबादि फालियो ओ बिनि मोन्दांथि बिनि जा एसे मोन्दांथि दं बेखौनो माने नोंथाङा फोरमायना हरदो।
औ नोंथां बिदिब्ला आं फोरमायनो नोंथां।
औ जागोन नोंथां।
जोङो बैसागुखौहाय जोंनि बर'निनो मोनसे फोरबो होननानै मोनथिनाय जायो। नंगौना नङा नोंथां?
नोंगौ नोंथां।
औ बोसोरावहायो बियो बैसागुवाहायो खेबसेल' फैयो आरोना नोंथां। जायनि थाखाय जोङो बिदिनो औ जायनि थाखाय जोङो बैसागुखौ गोबां गाजा गोमजायै फालिनाय जायो आरोना नोंथां।
उम नों
उम। जेरै जोङो फार्स्टआवनो नायोब्ला जोङो ओ बैसागुखौहाय फालिनो थाखाय जोङो फार्स्टआवनो जोङो ओम मोसौ थुखैनाय आयदाफोरखौबो जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां।
ओम नोंगौ नोंगौ।
बे जोङो मोसौ थुखैनाय मोसौ थुखैनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बिदिनो गोबां रंजानायफोरखौबो जोङो नुनो मोनो आरो जोङो बिदिनो बैसागुआवहाय बिदिनो जोंनि मोसौफोरखौ थुखैनानै बा जोङो बोर होनानै बिलाइफोरजोंहाय बिदिनो जोङो बिलाइ बिलाइफोरखौ बिदिनो देग्लिनानै मोसौफोरनाव फोननानै होनायखौ जोङो नुनो मोनो नंगौना नङा नोंथां? औ आरो जोङो बिदिनो जोंनि मोसौफोरखौ बोर होयो। जे बोर होनाया बेनो जे जोंहा लाव जा फानथाम जा बोसोर बोसोर एरायबाय था होननानै जोङो बिदिनो मोसौफोरखौ बोर होनाय जायो। नंगौना नङा नोंथां?
नोंगौ नोंथां।
आरो जोङो बिदिनो बैसागुखौ हायो बिदिनो बैसागु जोबहां जोबहाङाव बा जोङो बैसागु नि सिगां सिगाङावनो जेनेबा जोङो गेजेरावनो जोङोहाय बिदिनो गोखा गोखै गोखा गोखै एक्स' बिसथा ओंख्रिफोरखौ जोङो जानायखौबो जोङो नुनो मोनो। नोंगौ ना नङा नोंथां?
नोंगौ नोंथां।
आरो जोङो बिदिनो बैसागुआवहाय बिदिनो गोबां रंजानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो। आरो जोङो बिदिनो गोबां न' न' थांनानै जोङो बिदिनो मागि हैनाय बा रंजाहैनायखौ जोङो नुनो मोनो नंगौना नङा नोंथां?
नोंगौ नोंथां।
औ आरो जोङो बिदिनो बैसागु अबा बिदि नो जोङो मास मोनसे फालिनाय जायो आरोना नोंथां होननो थाङोब्ला। औ। मानोना बियो बर'फोरनि मोनसे देरसिन फोरबो बर'फोरनिल' नङा बियो बिदिनो ओ बुहुमनाङैनो होनजायो आरोना नोंथां। औ बेयो मोनसे देरसिन फोरबो आरोना बर'फोरनि बा हास्राफोरनि बिदिनो बुहुम नाङैनो आरोना नोंथां
औ औ।
बिदिनो जोङो बैसागुखौथ बिदिनो गोबां फालिनायखौ जोङो नुनो मोनो हारसाफोरखौबो जोङो गोबां फालिनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जों बिदिनो गोबां न' न' थांनानै जोङो बिदिनो मागि हैनाय बा रंजाहैनायखौ जों नुनो मोनो।
खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों नोंथां।
औ आरो जों बिदिनो गोबां न' न' थांनानै खाम जथा सिफुंफोरजों जोङो बिदिनो रंजाहैयो नंगौना
नोंगौ नोंथां
औ आरो जोङो बिदिनो बैफोराव दाब दाब जायगा फोरबा बिदिनो न'खर न'खर थांनानै जोङो बिदिनो मागियो मागिनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोङो बिदिनो मागि खांनायनि उनावहायो बिदिनो गोबां ओ मागिखांनायनि उनाव जो लास बा गेजेराव बिदिनो खाना जानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो नंगौना नङा नोंथां? औ बिदिनो बैसागुखौ जोङो बिदिनो गाजा गोमजायै फालिनानै हगारहरो आरोना नोंथां। औ बैसागुखौथ' जों बिदिनो गोबां फ्राय सुबुंफोरानो बर'फोराहाय बर'फोरानो बेखौहायो गोबां गाजा गोमजायै फालिनाय जायो आरोना नोंथां बैसागु बोथोरखौ औ बैसागु बैसागु बो जों बिदिनो गोबां ओ बोराइ बुरै सेंग्रा सिख्ला सिख्ला बेफोरखौ जोङो गाजा गोमजायै फालिनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। मानोना बेफोर मानोना बे फोरबोआ बोसोराव खनसेल' फैयो नालाय नोंथां। बेखायनो जोङो बयबो बेखायनो जों बयबो रंजायो आरोना नोंथां। औ ओ दा नोंथां। नोंथाङाबो दा ससे फोरमायनानै आंनो खिन्था हरनो हागोन नामा जे नोंथांनि रोंगौथि बा बुजिनायफोरखौ नोंथाङा आंनो ससे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन औ। मा होनो जोंहा बैसागु होनोब्लाथ' बियो मोनसे बर' निनो एंगार हायै मुंदांखा जोंहा ओ मा होनो दोरोङारि हारिमु होननानै जों बयबो मिथिखागौ दा‌ दानि बावैसो नोंथाङा बेनि बागैनो फंनैसो ओ नोंथाङा जा एसे मिथिगौ बेखौ फोरमायनानै होबाय। नाथाय नोंथाङा जिबायदि बुंलांदों नोंगौ सैथो। नाथाय मा होनो बे बैसागु फालिनाया जायगा लायै जायगा एसे आलादा जायो जाबाय। गोदोनि समाव बैसागु रंजानायनि माखासे आसार खान्थि नेम खान्थिफोरा माने गुबुन मोन। आमफाय जोंहा दायो दायो फैयै फैयै फैनानै दानि जि मुगा बे मुगायाव माने एसे आलादा जाफैबाय आरोना बैसागु रंजानाय बाबो बैसागु फालिनायनि माखासे नेमखान्थिफोरा खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ दा बिदिनो आङो जोंनि ओ जोंनि ओ जोंनि माखा से बा जोंनि ओनसोलनि ओ बैसागु फालिनायखौ नोंथांनो फोरमायना होनि।
औ।
जोंनि खैजाय माबोरै फालियो बिनि सायाव माने एसे फोरमायथिना होनि नोंथां।
औ औ।
उम उम। दा बैसागुखौ जोंनि थिंजाय माबायदि फालियो होननानै बुङोब्ला जोंहा मा होनो ओ फार्स्टआवनो बैसागुआ जाहैबाय मोसौ बैसागु फैगोरो।
उम
बिनि उनावसो जोंहा मानसि बैसागु फैयो बेथ' जेन'बा दानि गो ओ जि माने ओ जेनेबा दानि मुगानि बैसागु फालिनाय। गोदोनिखौ बुंनो थाङोबा जोंहा बैसागुखौ जेन'बा से दान फा लियोमोन फार्स्थआव जोङो मोसौ बैसागु फैगोन, बिनि उनाव मानसि बैसागु फैगोन, बिनि उनाव बिदिनो सैमानि अमानि ओ बोरमानि, हांसोनि, दाउनि बेफोरबायदि माने गोदोनि समाव बिदि मुं मुं दंजोबोमोन माने। सानफ्रोमबो माने बिदिनो मोनफा मोनफा मुं दंजुबोमोन। नाथाय बैफोरखौ माने जोङो दानि जों बे मुगायाव माने नुनो थांलिया जों दा जोंनि बे दानि मुगानि माखासे बैसागु फालिथाइफोरखौ आं नोंथांनो फोरमायनि। ओ दा जोंहा जोंनि ओनसोलावहाय ओरैबायदि फालिनाय जायो जों ओ जेनेबा जोंनिथियाव फार्स्टआवनो जेनेबा मोसौ बैसागु फैबाय जि बे मोसौ बैसागुआव मोसौखौ थुखैयै लोबै जोंहा जोंनि माखासे मा होनो देेरसिननिफ्राय हख'नानै देरसि ननिफ्राय हख'नानै हांगारखौखौ थाव गोथां ओ थाव गोथांजों लगायनानै ओ मोसौनि बिखुङाव थुनायखौ जों नुनो मोनो बेजों लोगोसे जोंहा मा होनो ओ थाइखा फिथाइ बिदिनो हालदै, लाव, फान्थाव बायदि खौ मानो औवा खाथि जेननानै बेवहाय माला ओ माला थुनानै मोसौ नो माला गानहोनाय जायो। आमफाय बेबायदि गानहो गांजोबनायनि उनाव बेखौ दैमा फारसे होना लाना थाङो। होना लांनानै दैमायाव थुखैनानै बे खौ सानसे हगारसारो ऐदिनखालि जोंहा ओ मा होनो फुंनि हाबाफारि बे मोसौ थुखैनाय हाबाफारि जोबनानै थाङोब्ला अब्ला जोङो बेलासिनि समाव ओ मा होनो गो खा गोैखै खानाय ओ गोखै खानानै जानाय होनो बेखौ जेनेबा जोंहा मिथिंगानिनो मिथिंगायारि सम्पदावनो थानाय गासै मुवा, गोथां मुवाफोर हाग्रा बंग्रा, मैगं थाइगं बेफोरखौ एक्स' दसथा खाना लाबोनानै जोंहा मोनानि समाव ओ बेदरफोरजों दाउ बेदर जा जिखुनु दा बेजों संनानै जायो आरो, ओ खोनानो मोननाय बायदिब्ला जोंहा बोसोराव बेफोर खेबसे जायोब्ला माने बेमार आजारनिफ्राय बाय बारग'नो हायो ओ फिसा फिसौ देहायाव माखासे बेमारफोर दंङबा हामो होननायखौ जों खोनानो मोनदों,
औ,
नाथाय बेयो बेसेबां सैथो आं बेखौ बारा मोजांङै मिथिया आरो, ओमफाय बिनि उनाव जोंहा मानसि बैसागु फैयो जोंहा मानसि बैसागुआव ओ मा होनोखि गेदेरा उन्दैनो बोर होयो, उन्दैया गेदेरनो मान होयो बेबायदि मान लालायनाय होलायनाया जोंहा सानसे थाना सानसे थांङो हाबाफारिया बिनि उनाव नेक्स दिना जोंहा बोराय-बोराय, बुरै, गथ'-गथाय बिहामजो पारति सब माने ओ मा माबेबा बोसोराव ज' ज' रंजागोन माबेबा बोसोराव जेनेबा सेंग्रा, सिख्ल आलादा, बिहामजो पारति आलदा, बोराय-बुरै आलदा, बिदियै रंजानानै गाजा-गोमजा जायै जोंहा बैसागुखौ बारहरनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बिदिनो जोंहा बैसागुनि समाव ओ गावारि आदबजों बानायनाय माखासे जुमाय जौ सेरेब लोंनानै नायै बेदरै जानानै गोबां रंजानायखौबो जों नुनो मोनो आरोना नोंथां, ।
औ नंगौ नोंथां। नंगौ औ,
आरो जोंहा बे मोसा बे बैसागु फालिनायाव जोंहा मा होनो बर'निनो मोनसे बा माखासे आसार खान्थि बा दोरोंङारि गाननाय जोमनाय बर'निनो माखासे नेम निथि बेफोरखौ ओ मानिनानै जेन'बा गासिबो हौवाफोरानो मा होनो गामसा, आर'नाइ गस्ला, आर'नाइ लानानै मोसानायखौ जों नुनो मोनो, । आरो बेजों लोगोसे जोंहा आइजोफोराबो ओ दख'ना गोमो गाननानै ओमफ्राय जोमग्रा गोजा गाननानै, ओ ब्लाउस गोजा गाननानै, गानानै बैसागु रंजानायखौ जों नुनो मोनो आरो। थिग बेबायदिनो जोंहा जोंनि बैसागुखौ रंजा बाजायै हगार हरो आरो आरो नोंथां, दा बिदिब्ला जों बे आयदाखौ बेखिय दोनथ'निसै ओमबा दा?
ओं।
औ जागोन,